हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो हरफिननाय जाबाय।
नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं नोंथांजों दसे सम फरायसा सम आयदानि सायावहाय रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ रायज्लायजागोन नोंथां ओरैनो दंथ'यो जेबो नङा दे।
नोंथ' मिथिखागौवानोसै फरायसा समानो जोंनि मोनसे साबसिन सम होननानै।
औ
बे फरायसा समावहाय जाय जाय माने ओ बे फरायसा समखौ जाय मोजाङै बारहोहरनो बेनि जिउआवहाय गोजोन गोजोनै थांनानै थानो हागोन आरो जाय फरायसायाहाय फरायसा समावहाय गाव गावनि समखौ ओरैनो आलादिङायै बारहोहरगोन बेयो माने इयुनावहाय गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ नङा होमबा नोंथां? बे फरायसा सम समा जोंना फरायसा लाइमोननि मोनसे फरायसा समा जोंना उन्दैनिफ्रायनो माने जायनि बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै गाइड जोथोन होदों बा मोजाङै जोथोन ला लाबोनांगौ जायो उन्दैनिफ्रायनो।
औ
अब्लासो माने बे फराय बे गथ'आ बा माने इयुनाव थांनानै सासे मोजां मोजां मानसि जाहैनो हागोन बा फरायनानै देरहासारनाय देरहासारनायखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो आरो बिनि गुबैययावहाय गाहायै बिमा बिफानि आखाइयावनो थायो होननानै आं सानो। फरायसा समाव जोङो गाहायै जोङो गाव गावनि मावनांगौ हाबाजों लोगोसे माखासे आखल आखुखौबो दानानै
कलेजयानो जा धोरोमनि बिथिङावनो जा जिखुनु जोंनि बुहुमाव जोनोम लाबाय जेब्ला जेखौ सोलोंनांगौ, बेफोरखौ सोलोंनायानो आंनिबो मथेबा फ-फरायसाफोरनि खामानि आरो। ओ सासे मानसियाथ गासैखौबो रोंखानानै फैया नालाय। बेनिखायनो जोङो जिउआव ओ जोनोम लानानै जेब्लासिम रायलायनो रोंनायनिफ्राय ओ थैजासिम सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो। ओ जेनेबा ओ सासे मानसिया सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालाव मा जायोनो? मेगन नुयि खानाजों समान होननानै बुंदों आरो आजिखालि मानसिफ्रा।
औ थारैनो। माने जोंनिया आथिखाल मुगायाव ओरैबायदि जौगाबाय। जाय माने ओरो दाथ जों नुनो मोनो गोजौ सोलों थाइ लानायफोरानो माने गोबां साख्रि बाख्रिखौ मोनालासिनो नो बेखार जानानै थानायखौबो जों नु नुनो मोनो नङा होमबा? अब्ला अब्ला जोङो लेखा रोङै लेखा रोङै मानसिया मा सादारन जिउ खुंनायावबो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नङा होमबा?
औ।
बेनिखायनो लेखा सोलोंनाया लेखा सोलोंनानै आखल आखु दानाया जोंनि थाखा जोबोद गोनांथार आरो।
औ नोंगौ नोंथां ओ ओ सासे गोबां ओ रों सुबुङाबो मा जायो आथिखालाव सुबुं
औ।
जिमा बांनाय जोंनि सरकारनि साख्रिखौ मोनाब्ला मोनालासिनो मा जायो ओरैनो थानांगौ गोनांबो जायो माखासे। ओ जेबो खामानि दामानि होआलासिनो ना थाय आरो बिदि लेखा सासे लेखा फरायनाय मानसियानो बेबायदि जायोब्ला लेखा फरायै मानसियाथ आरो मा जाबावगोन? बेखौ जों साननांगौ गोनां जायो आरो।
औ थारैनो। ओ दानि जुगाव जोङो सासे सासे साादारन आबादारि जानो थाखायबो जोंनो लेखा सोलोंनांगौ जायो मानोना सासे गोरों सुबुङासो आबाद मावोब्ला बेवहाय बेसेबां बिबांनि मुलि बा हासार माबायदि बे बां दिननि उनाव जोङो माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि बागै जोङो सासे गोरों सुबुङासो मिथियो बिदिब्ला जोंनो आबादारि जानो थाख खायबो जों सोलोंथाइ लानाय जानांगोन आरो आथिखालनि मुगायावहाय।
नों आथिखालाव ओ जेनेबा होनाय माबा ओ जेनेबा हासार बा लिरनाय नामफोरथाय गोनांआसो सो फरायनो रोंगोन नालाय बे बेखायनो जोङो सोलोंथाइया थाथार नांगौ जायो आरो। नङा होनबा?
नंगौ नोंथां थारैनो।
हेल' औ
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ आथिखालाव नोंथांनि ओनसोलाव ओ सोलोंथाइ लानाया जेनेबा गामियाव माबोरै जौगानाय एसे फोरमायना होनो हाग गोन नामा नोंथां?
गोन नोंथां जोंनि गामियाव होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायथ' गोबां माने सुबुंफ्रानो लेखा रोङै जोंनि आइ आफा आयं आबै आबौ बिस सोरनि दिनावथ' गोबां लेखा रोङि सुबुंफोरा दंमोन आरो नाथाय आथिखालाव सम बारबोनाय लोगो लोगो माने मुगाजों सोलायबोबाय बयबो आरो सोलोंथाइखौ बेसेन होनानै बयबो जोंनि गामियावबो आङो गोबां सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोन मोनदों आथिखालाव जौसेयाव जोंनि गामियावहाय दायो दाइनजिसो जौखोन्दोआनो माने सोलोंथाइयाव गोजौ सोलोंथाइबो लाबाय आरो दायो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोराबो सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ आरो। माने गोदोनिफ्राय आथिखाल आथिखालाव सोलायनायखौ आं नुबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओरैनो गामियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालिफोर दंना गैया?
औ जोंनि गामियाव फरायसालि दङ सरकारि गुदि फरायसालि दङ।
गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिसिम लानो हानाय सुबिदा गामियाव दंना गैया?
बेबायदि सुबिदाया गैया जोंना गुदि फरायसालिनि थाखायल' थाखो बासिम दङ बेनिफ्राय जोङो थाखो बाखौ उथ्रिनानै जुदि जों गोजौ गेजेर फरायसालियाव थांनांगौ जायो अब्ला जोंना जोंनिनो खाथि माने एसे जानथायावहाय जों मोनो आरो माने जोंनिया बेफोरबायदि गोजान गोजानाव हान्थिनानै फरायहैनांगौनि गोनांथि गैया जोंना खाथियावनो बेफोर सुबिदाया दङ गामियाव नङाब्लाबो
ओ सोलोंथाइया माने गोदोनिफ्राय एसेबाबो जौगानायखौ नुसिनबाय आरो ना सोलोंथाइ लानो जेनेबा जोंनि फसं संथानफोर जेरै फरायसालिफोर आथिखालाव गामि गामियावनो जानो हमजोब्बाय आरो आरो ओ जेनेबा गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि कलेज बेफोरो मा जाहैबाय खाथि खाथियावनो एसे जासिननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समाव माने जोंनि सिगां समनि आदा आब'मोना एसे फोरमायो आरो। सोलोंथाइ लानो थाखाय बुहुद गोजान गोजानावसो माने गावनि न'खौ गारनानै सोलोंथाइखौ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो। बे जानो हागौ बेखिनि थाखायनो गोजान गोजानाव थांनांगौनि थाखायनो माखासे गोदोनि मानसिफ्रा मा जाहैदों सोलोंथाइखौ सोरबा सोरबा लाजोबनो हायाखै जाहैदों आथिखालावथ' दा जाहैदों आथिखालावथ' बिदि नंला जेनेबा सोलोंथाइखौ गासिबो लाजोबनांगौ बे कमपालसरि खालामथारनांगौ आरो। जेरै खाथियावनो जाजोबखा थाबाय नालाय आथिखालाव खस्थ'बो गैला थांलाय फैलायाबाबो बारा इसिग्राब खस्थ' जाला आरो। गोदोनि बायदि
नंगौ माने गोदो गोदाय औ गोदो गोदाय जोंना लामा सामा आरो गारि मथर साइकेल बेफोरनि गोबां जेंना दंमोन नालाय न'खर न'खरथ' जोङो बयनावबो गैखायानोमोन बेनिखायनो जुदि जों अबावबा गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोब्ला बा जोंना स्कुल कलेजफोरा हान्थिनांगौ जायोब्ला बा जोंना स्कुल कलेजफ्रा खाथियाव गैयिनि थाखाय बिदिनो गोबां माखासे जेंनाफोर थायोमोन नालाय बेनिखायनो गोजानाव सोलोंथाइ लाहैनो हायामोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां जोंनि बिमा-बिफाफोराबो गावसोर रोङा गावसोर लेखा रोङैब्लाबो माने सांग्राम जानानै गाव गावनि गथ' गथायाइखौहाय सोलोंथाइ बिथिङावहाय नांथाबोनायखौ जों नुनो मोनो माने सोलों फरायनांगौ होननानै गोबां माने फरायसालियाव दोनहैलाय लांलाय लाबोलाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
माने सिगां जोंनि बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइ लायैखाय माने गावसोर दा जाबायदि खस्थ'जों भुगिदों बेखौ हमदांनो हादों आरो बेनिखायनो जे जों जाबाय जादों बेखौ दाजाथै साननानै माने खस्थ' खालामनानैब्लाबो बेखौ मा खालामदों गोजौ सोलोंथाइसिम दै दैथाय हरदों होननानै बाबो हाजिरा हाजिरा खामला मावनानै लाबोनाय सोलोंनायाव रांफोरखौ बुथुमनानै हरोनो मोन्दों आरो बिमा बिफाफोरखौ
बैफोरबायदि बिमा बिफायाथ' खस्थ' खालामनानै फोरोङो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे।
जोंनि बिमा बिफायाथ' गोबां माने हाजिरा खामला बा माबा मोनसे मावनानैबाबो जोंनि गथ'खौ फोरोङो नङा होमबा बिनिखायनो आङो फरायसा फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो जे माने गाव गावनि बिमा बिफानो खस्थ' हाय जाहाथे दैयाव थांहोआ मोजां सोलोंथाइ लायो गोजौ सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि आथिंआव गसंनो हायो नङा होमबा बिनि थाखाय माने गोजौ सोलोंथाइ लानानै मा साफा साफा सुबुं सम्फद जानांगौ होननानै आङो सानो नोंथां
बयबो ओ बिमा बिफानि गथ'फोरा बेखौ बुजिनांगौ आरो आंनि नोजोराव आथिखालाव।
औ औ बुजिनांगौ अब्लानो जिउआव जों देरहासारनायखौ मोनगोन नाजानाया थानांगोन। बिदिब्ला नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनानै गोबां नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय आरो आंबो नोंथांनो फोरमायबाय बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां दे
औ गोजोन्थों नोंथां।